हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि नों थांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाहरबाय नोंथां। आं नोंथांखौ कल खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों
औ हागोन औ नोंथां
औ जों अब्ला जोंनि आं आयदाखौ लादों मोन बिदिनो रंजालि बैसागु फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोआव मा मा खालामनाय जायो बेनि बागै जोङो एसे सावरायनोसै ना माहोनो?
नोंथां सावरायजागोन
औ जोंनिया हबा बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि जोंनि बर'फोरनि गुबै गुबै फोरबो होनना बुंनांगोन जोङो। गुबै फोरबो एबा गोदान बोसोर जोंनि बर'फोरनि बेबायदिनो जों गोदान बोसोराव जोङो बैसागो जोंनि बैसागोनि सान गिबि सान जानायनि सिगां सानसे सिगांनिफ्रायनो जोङो बेखौ फालिनाय जायो। जिहेतु मा होनना बुङो मोसौ थुखैनायाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। बिदिनो मानो होनोब्ला जोङो मोसौखौ माबायदि थुखैयो बेनि बागै एसे बुंनानै होनोसै आंङो ओ मोसौखौहाय थुखैनो थाखाय सोरां बैसागो बैसागोनि से से से थारिखनि सिगांनो जों मोसौखौ थुखैयो। लोगोनो जों सोरांनाय लोगो लोगोनो फुङावनो जों थुखैनाय नुयो मोसौखौ बिदिनो जोंनि न'खरफोरावनो फाननाय
औ
जे मैगं थाइगंनिफ्राय जों मोनसे माला खालामनाय मोसौखो थुखैनो थाखाय
औ नंगौ
ओरै जोंनिया पानिलाव बिदिनो हालदै थाराय होनानै जोङो बायदि बायदि बायदि मोनसे माला सुनो थाखाय मोनसे हानानै लायो। हानानै लानायनि उनाव औ औवानि औवा गोरलैनि मोनसे आरुं आरुं जिरनानैहाइ दिरुं जिरनानैहाय जों माला माला थुनाय जायो मोसौनो गानहोनो थाखाय बेनिफ्राय जोंहा बेनिफ्राय जोंहा मोसौखौ बे हांगारनि जेनबा दोफोरनि बा साराय हांगारनिफ्राय सारायफोरनि जोङो मोनसे हांगार दिहुनाय जायो हुख'नानैहाय नो हांगारखौ जों थाव गुबैहाय थाव गुबैजोंहाय जोङो मिलायनानै हायो बेखौ मोनसे मोसौनो फोथा फोथा फोननाय जायो। फोथाखौ जोङो मोसौनो दर दर ओरैनो ओ बिदिनो फाखा थुख्रा नुनायनि थाखाय बेखौ फोननाय जायो। बेनो मोनसे गोदोनिफ्रायनो मानिबोनाय मोनसे ओ मोनसे बिदिनो माबा आबै आबौफोरा मानिबोनाय बादि दं खिन्थु आं बेखौ मोजाङै मिथिया थेवब्लाबो आङो एसे मिथिनाय मिथिदों इखौ बुंनोसै ओ जिहेथु जों मोसौफोरखौ जों दुब्लिफोराव फथारफोराव हैनाय जायो। बेखौ हैनो जोंनिया जेनबा मोसाफोरा नुयो। फोरा नुब्लाथाय जोङो मोसौफोरखौ जानो नागिरो बेबायदिनो बेबायदिनो मोसौखौ आलादा महर होनो थाखाय आलादा लाबोनो थाखाय बेखौ फुननाय जायो होननानै आं मिथिनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखै जोङो मोसौखौ जोङो ओ बिदिनो गोदोनि समाव जोङो दैमाफोराव बा ओ दैमाफोराव जों लांनानै थुखैयोमोन। बा जोङो हाखरफोराव थुखैयोमोन जोङो गोदो सम-समफोराव जोङो लावखारफोर थायोमोन लावखार बेफोरखौ मान नाथाय दानि जुगाव लावथारफोरखौ नुनो मोनला बेनिखायनो जों न'खरावबो न'खरफोरावनो न'खरनि हाखर वनो बेबायदि खुनाय जायो आरो जोङो बे समाव मोनसे मोसौ थुखैखांनानै मोनसे जोंहा ओ मोनसे सल' खननाय जायो सल' बे सल' जोङो मोसौआ जिहेथु बेमार आजार जायो नालाय बे बे आजारफोरा दा जाथों होननानै जों बेखौ गुज्राव गुज्राव ओ बिदिनो थारा-थाराय बिफां ओमफ्राय बिदिनो ओ गां ग्रिं होननानै बुङो जोंनियावहाय गांग्रिं बिफां ओमफ्राय बिदिनो ओ मोख ना बिफां बेखौ लानानै जोङो मोसौखौ बुज्रावनाय जायो बुज्रावनानै जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था बिमा गाइदे बादि दा जा बिफा बिदिनो मोनसे सल' खाननाय जायो ओइ बेदि बिनि उनाव जोङो बिनि नखानायैनिफ्राय ओ जोङो बिदिनो बैसागुखौ ओ फालिनाय सेथि बैसागोनिफ्राय नोंथांमोननिथिं एसे थि बैसागुफोरखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथां
औ हागोन औ नोंथां बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो बे नोंथां बुंनाय बादिनो बैसागुनि माने बैसागु बैसागनि सिगां माने सैत्र' दाननि जोबथा खालि स-संक्रान्ति खालि जेरै मोसौ थु खैनायखौ फालियो अखानायैनिफ्राय जोङो मा बोसोर गोदानखौ फालियो आरोना बेफोर बायदि नो बेफोर बायदिनो जोङो फुङावनो गाव गावनो गोथार जाग्रोनानै बिनि उनाव जोङो न-न-न'फोरखौ एबा बाथौफोरखौ बिदिनो सिलाफोरखौबो गासिफोरखौबो बिदि ख लेरस्रांजोबनानै जोङो माने बाथौआव जोङो आलारि बाथि सावो एबा गय जरा फाथै जरा बिदि होननानै खुलुमगोरो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो न'खरनि देरसिन फोरखौ खुलुमो आरो दुइसिनफोरनो जोङो बोसोन होयो एबा बोर सास्रियो आरो अ ननाय हायो आरो ना बेफोर बायदिनो जोङो माखासे गामसा आर'नाइ बेफोर बायदिनो दख'ना बिमाफोरनो एबा फिफाफोरनो गामसा बेफोर बायदि होनानै जोङो खुुलुमस्राङो एबा न' खाथि खाथिफोरनावबो खुलुम हैैयो बेबायदि नो जोङो बे सानखालि माने सिगां बोसोर राव जाहा थांनायाव माने नांज्लाय खमज्लाय जानाय एखम्बा बेफोर बायदिनो दावराव दावसि जानायफोरखौ जोङो खेमा बिलायो आरो गोदान बोसोराव जाहाथे बेफोरबाय दि जालाङा होननानै जोङो ज'यैनो थायो। बेबायदिनो जोङो माने बेनि उनाव जोङो अखानायै एबा बेलासिफोरनिफ्राय जोङो बेफोर बायदि दिनो जेरै सेंग्रा सिख्ला हानजा मोनसे एबा बोराय बुरिया गावबा गाव मोनसे आरो गथ' गथ' गथाया गाबा गाव बेफोर बायदिनो अखानायैनिफ्रायबो जोङो माने ओंखारनानै गामिनि ओ हिनजाव माहारि हारिफ्रा जेरै दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा आरो जोमग्रा गोजा आरो हौवा माहारिया जेरै गामसा गस्ला एबा आर'नाइ लानानै बेफोर बायदिनो लानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जेरै मा बायदिसिना दामजुफोर जेरै खाम जथ था गंगोना जाबख्रिं बेफोर बादिनो माखा माखासे सिफुं बेफोर बायदिनो माखासे लाफानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो मोसानाय नुयो आरो ना नोंथां आरो बिदिनो जोङो फालियो आरो हाबनानै बे न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ खुलुमगोरनानै बेनि उनाव जोङो मा खालामो बे न'खरावनो जोङो दसे सम रंजानानै फैयो आरो जोंनाथ' माने बैसागु बोथोराव जों ना माने सिगांहा लागैनो बोसोरसे सिगां एबा सय मास थिन माससो सिगां जोङो मोनसे जौ जों बर' माहारियाथ' जुमाय लोंनो मोजां मोनो आरोना नों थां ना नंगौना जेरै रंजानायफ्रावबो लोङो माखासे खामानि दामानि मावनाय समफ्रावबो जोङो एसे बेफोरखौ लोङो आरो ना रंजानायनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो माखासे न'खरनि सुबुंफ्रा बेखौ एसे एफा एनै हाननानै होयो बेफोरबादिखौ जोङो एसे लोंनानै माने रंजानाय नुयो आरोना नोंथाङा दा बेफोरबायदिनो खालामो बेबायदिनो बेबायदि खालामो आरो ना नोंथा औ बेनि उनाव जोङो दा नुनो मोनदों जे माने बेफोरबायाददि न'खर न'खर हाबनानै मोना ग्लिलायनाय एबा जुमाय लोंनाया बयनावबो एसे एसे लोंनानैनो बारा जालांनाय नुनानै जोङो गामियाव दानिया नै नै ओ नै थारिख एबा थाम थारिनि थाम थारिखालागै जोङो मोनसे माने दानि जुगाव माने लांदां बैसागु एबा बेफोरबायदि बैसागु फांसन खालामनाय नुसै आरो ना नोंथां बेनि गेजेरजोंनो जोङो जेरै ज' गामिनि मानसिफोरा ओंखारलायनानै फुङावनो जोङो बेफोरखौ माने ओंखारस्रां ओंखारखानानै जोङा बेफोरखौ खुलुमनानै लागोरो बेफोर बायदिनो माखासे आयदाफोर लायो बेहायबो अ खुलुमखांनायनि उनाव जोङो माखासे खारनाय बा रायलायनाय जेरै बायदिसिना दैमारु हौवाफोरनि थाखाय जेरै थालिर बिफां गाखोनाय दुरुं बादायलायनाय बायदिसिना गेलेमु बादायलायनाय होयो आरोना आरो बेलासि समफ्राव जोङो ओ खन्थाइ आवरायलायनाय सोंगाब सोंनाय बेफोरबायदि होयो आरोना नोंथां आरो अखा हानाय जोंहालागै मोसानाय बादायलायनाय जेरै गावबा गाव हानजा हानजा माने गान नाय जोमनाय एखे एखे बेफोरबायदिनो खामानि बादायलायनाय एबा सिफुं सुनाय बादायलायनाय आरोबाव दंबाव जोंना माखासे मोसानाय हान्जा आरो बे मोसानायफोराव जोङो मोसानाय हान्जाफोरावबो जोङो माखासे गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय जोंनि आबै आबौफोरा माने नेम दं आरो ना जोंना मोनसे माने दावा फिथाइ होनो जों बेखौ जाय बेफोरबायदि मोसानाय बादायलायनायाव जोङो माने लानांगौ आरो ना बेयो जोंनि गोदोनि बर'निनो बिदिनो नेम आरो ना बियो माने बेहाय जोङो दावा फि थाइखौ एबा बिबारखौ बे गोमो गोमोखौ जोङो माला सुनानै गानो बिनि उनाव बेखौ सनाबो खालामनानै गानो आरो जोङो खाथ्रि बिबार होनो जाय बेखौ जोङो खर'आव थेबनानै लायो आरो नोंथां बेफोरबादिनो औ हान्जा हान्जा गावबा गाव ओंखारनानै बिदिनो मोसानाय बादायलायो आरो बिनि उनाव जोङो मोनायाव माने मेथाइ खनगिरिफोर एबा मोसागिरिफोरखौ जोङो लेंहरनानै मोसाहैयो आरो रं जायो बिसोरजों लोगोसे आरो ना नों थां औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं माने बेसे ओं बाखौ बैसागुखौ जोङो फालिनाय नुयो आरो ना नोंथां औ नंगौ नों थां औ औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो आरो माबायदि फालिबावो बेफोरबायदि माने लांदां बैसा सागु बेफोरबायदि फालिगोन ना फालिया नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ जोंनिखै जोंनि जिबायदि होनलांबाय नैथि सेथिनि सेथि सानखालि बै सागोनि सेथि सानखालिनिफ्राय लानानै गामियावनो दं बिनि उनाव बिदिनो फांसनफोर खुंनाय जायो जहेथु बेफोराव जोंहा खेलाफोर होनाय जायो नङा होमबा खेला होनाय खेला होनायफोराव जोंनियावबो बेबायदिनो गोबां खेला होनाय जायो बिदिनो बिफां गाखोनाय बिदिनो बेफोरखौ होनाय जायो गिला गेलेनाय बेफोरखौ दिरुं बोलायनाय बेबादि जोंनियाव बेफोर बेफोर खेलाफोराव जायफोर जाय फोरा देरहायो बिथांमोननो जोंहा ओ मानजों लोगोसे बान्था होनाय जायो औ जिहेथु उननि उननि उननि गथ'फ्रा जेन उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोरखो बेफोरखो नुनानै गावनो गेलेनो बा गेलेनायफ्राव थुलुंगा थुलुंगानानै मोजां मोजाङै उननि समफोराव मोजाङै गेलेलांनो हायो बा बिदिनो बर'फोरनि दोरोङारि आयदाफोरखौ लाखि खि लाङो बे बेखौ थांखिनानै बे बेबायदि बान्था राननायफोरखौ बाहानाय बानायनाय जायो बेनि उनाव जोंनिया मोनाबिलिनि समाव मोनाबिलिनि समनिफ्राय जोंहा गेवलां मेल होननानै बुङोब्ला मेल खुंनाय जायो गेवलां मेलफोराव बिदिनो बिदिनो गान सल' खनगिरि बा मोसागिरि बिदि लिंहरनानै बिदिनो गामिनि बोराय जमानो बे गामिनि रंजाफायो आरो बिदि रंजानानै औ बेबायदिनो आरो बे बेयावनो जोंहा बोसोन बे बोसोनगिरि बोसोनगिरिफोरबो लिंनानै लाबोयो बोसोन बोसोन होनो- गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोर गथ- खौ आरो बा ओ गामिनि गासै गासै गासैनोबो जोंहा बोसोन नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो फोरखौ लिंहरनानै बोसोन बोसोन होनाय जायो आरो बि बिदिनो बिदिनो जोंहा ओ बे बैसागो बैसागो बे फांसना जोबनाय उनावहाय जोङो उनाव जोङो बिदिनो मोनसे लामा गाथेनाय होननाय मोनसे नेम दङ' फालिबोनाय बे नेम खौ फालिनाय जायो जिहेथु जोंहा ओ गामियाव जिहेथु गाज्रि बारहावा हाबना दङ'ब्ला बेफोरो साफा जाथों
औ औ
जाथों होननानै बेखौ मोनसे हरनि समावहाय हरनि समाव फालिनाय जायो हराव बेखौ बानायनो गामिनि सानजा सोनाब साहा खोला बेबायदि ओ बेबायदि बेनिफ्राय मोनसे मोदाय होनाय होननानै बुङो गोदोनिफ्रायनो मोदाय होनाय होननानै बुंनाय जायो आरो समाबो जाबाय उननि समाव लोगो मोनगोन नामा नोंथां
औ दे नोंथां होमबा औ औ नोंथांनिसिमबो औ दे